औ नोंथां
औ नोंथां नोंथाङा बर' समाजाव बाहायबोजाबाय थानाय गयनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
अन्नानै फोरमायना होदो।
औ गयआथ मोनसे लाइफां होननानै जों बुंनो हाया नाथाय बे मोनसे बिफां बे गय बिफांखौ जोङो गिबियावनो फिथाइनिफ्राय जावैनानै लाग्रोनाय जायो।
अ माबायदि
गायस्लायनानै फिफां महराव गायनाय जायो।
अ दा माबायदि जायगायाव गायनाय जायो बेखौ?
बेखौ जोङो बारिनि सिमना सेर सेर बारि बेफोराव गायनाय जायो गुबैयै गय गायनाय जायगाया दै थानाय जायगा जानो नाङा
अ
दै रुगुंफोर बा सम सम दैै हाबनाय बेफोराव गायजायो नाथाय दै थाबाय थानाय जायगायावहाय गय बिफांखौ गायजानाय जाया
अ माबाफोर जेंना जायो नामा जेनेबा ओ बे दै थानाय जायगायाव गायोब्ला
नंगौ जेंनाया गोबां दङ गय बिफांखौ जुदि जोङो दै थानाय जायगायाव गायोब्ला बे गय बिफाङा गाव हारसिंनो थैनानै थाङो गय बिफाङा थांनानै फैया आरो सेवलांनानै अट मेटिक गावनो थैलाङो
होनब्ला माने गयनो एसे गोरान जायगाखौसो नांगौ आरो ना
औ साज्रां एसे सारजां जानांगोन बेनिफ्राय साबसिनै गय फिथाइ मोननो थाखायब्ला सम सम दै हाबनाय बा दै सारनानै होयोब्ला मोजां जायो आरो
औ बेनिफ्राय बे गय बिफांखौ माबोरै गायनाय जायो बेसे जान्थायाव गायनाय जायो बेफोरनि माबाफोर जान्थाइ थिखाना होनाय दं नामा
नंगौ बेवहाय जोङो थि थिखानाय नेम गैयाब्लाबो नाथाय बेवहाय माखासे ओ जान्थायखौ दोननानै गायोब्ला साबसिन जायो मानोना बांद्राय खाथि खाथि गायोबा गइआ ओरैनो जौ खोयैल फिथाइया थायोबाबो खम बिबांनि थायो आरो बांसिनै ओ बिबारफोरा रुंगनाय जायो आरो फिथाइफोरा बिबारा बारदोंबाबो फिथाइफोरा थायै जायो बेनिखायनो जानगार एसे एसे जानगार खालामनानै बिब्दिनो दाइन फुटसो बा गुफुटसो बा स्नि फुटसो खमैबाबो स्नि फुट आरो बेबायदि जानथायनि खालामनानै गय फिफांखौ गायनो नांगौ
अ नोंथाङा माब्लाबा गायफेरबाय नामा
औ गायबाय
अ मोजाङानो
औ गय गायनायनि मोनसे एक्सपिरियेन्स हिसाबै आंहा दङ माने गय गायोब्ला जोङो
अ
जावैनानै गायस्लायनानै दोननाय बै गय फुलिखौसो जों गायनाय जायो आरो बे गय गायनाय समाव जोङो हाखर जावनानै गय फिफांखौ बहायनानै बा फजनानै बेखौ गायनाय जायो आरो गायनाय समाव गय फिफां गुदियाव जोङो गासोनो नाङा मानोना बिनि रोदाफोरा दुखु मोननानै गया थैनो हागौ बेनिखायनो गय बिफांनि जावखुनाय समावहाय लथबसे हा लानायखौ फजनायनि बे साइड साइडआवहाय एबा जिं जिङआव गासोनाय एबा थुसोनाय जायो आरो
अ जागोन दे बेनिफ्राय जोङो बै मागो समफोराव जे नुयो गय बिफांफोराव जिगाबजों खानानै होनाय दा बेवहाय माबाफोर फोथायनाय हाबनानै दं नामा मानो थाखाय बेबायदि खानानै होनाय जायो
नोंगौ बेवहाय माखासे ओ जोंनि गेजेराव फोथायनाय दं एबा बरफोरनि गेजेराव फोथायनाय दङ जे गय फिफांनि गुदिहांआव ओ माइ जिगाबजों खानानै दोनोब्ला बेवहाय गय फिफांङाव एम्फौफोरा गाखोनानै बा गय फिफांखौ खहा खालामग्रा एम्फौफोरा गोजौ फारसे दावखोलाङा होननानै फोथाययो मानोना गुदियावहाय जिगाबजों खानाय लोगो लोगो बे जिगाबखौ जिगाबसिम मोनहैनाय समाव एम्फौफोरा जिगाबखौ अरफ्लाङोबा गोजौआवबो जेबो गैया साबासो होननानै बिदि सानो जाहैदों दा बैबायदि मोनसे सानस्रि सान्थौखौ लानानैनो गय फिफांङाव खानाय जायो
बिदिबा बरफ्रा गोदोनि समनिफ्रायनो बेबायदि फोथायनायनि गेजेरजों जों गय फिफांखौ गोबां माने फिथाइखौ ओ रैखा खालामबोनो हादों होननानै बुंनो हागोन आरो ना
नांगौ थारैनो बेयो सैथो खोथा बेखौ जोङो गोनोखोआरि बिथिंजोंबो नायबिजिरनानै जों बेखौ मोननो हायो।
औ दा गय बिफां गायनायनि सोमोन्दैथ नोंथाङा गोबां बुंबाय बेनिफ्राय गय फिथाइ खौ गय फिथाइया जोंनि बर समाजाव माबायदि बाहायजाबोदों एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
हागोन नोंथां गय फिथाइखौ जोङो गोबां बिथिङावनो बाहायनाय जायो बेखौ धोरोमारि बिथिं फोरबोफोर ओ आलासिफोरनो होनाय नखराव जानाय बेफोराव जोङो गय फिथाइखौ बाहायबोदों
अ दा आलासि फुजिनायनि बाथ्रा बुंदों नोंथाङा दा बर समाजाव माबायदि आलासि फुजिनायाव बे गय फिथाइया बाहायजाबोदों
नोंगौ बेखौ जों थारैनो बुंनांगोन बरफोरा आलासि फुजिनाय समाव गय फिथाइफोरखौ बाहायबोयो आरो बे बाहायबोनायाव बाहायनायनि मोनसे जोंहा जुनिया मोनसे रोंगौथि दङ गय फिथाइखौ जायोब्ला देहायाव मोन से ओ गोख्रोंथि एबा दान्दिसे समनि थाखाय मोनसे मोजोमनायखौ जों मोनो नाथाय बेनि गेजेरजों जोङो गोनोखोआरि बिथिंजों नायबिजिरनानै नायोब्ला बे गय जानायजों जोंनि सुबुं माहारिनि गेजेराव बा सुबुंनि गेजेराव इमिउनिटि होननाय बे जिनिसा बारायनानै फैयो बे जानायजों इमिउनिटि बारायनायखौ जोङो रिप्रेजेन्ट खालामा लासेनो जोङो बेखौ आलासि सिबिनाय बा आलासिखौ गोजोन होनाय बा आलासि बरायनाय महरै जोङो बे गयखौ बाहायनाय जायो।
अ दा नोंथाङाथ जेनेबा गय जानानै मा मा बिथिङाव मोजां जायो देहानि थाखाय ओ जेनेबा इमिउनिटि बारायनाय आरो दसे समनि थाखाय ओ देहानियाव मोजोमनाय लाबोनाय बे बेखौ बुंलांबाय दा गय जायोब्ला माबाफोर हेल्थनि देहानि थाखाय खहाबो दं नामा?
नोंगौ जों बेखौ थारैनो सिमान लानांगोन जोङो गोबांद्राय गय जाबाय थायोब्ला देहायारि जेंना फैयो बेनिखायनो जों गय जानायखौबो नोजोर बोनांगोन जाहाथे जाहा ओ जानला मानला समफ्राव नाङा फाङा जालाबाय थानो नाङा मानोना गय जानायनि गेजेरजों जोंनियाव ओ उदै सिङाव बा जोंनि गल ब्लादाराव स्टन जानायनि चान्सफोरा बा अन्थाइ जानायनि चान्सफोरा जोंनाव थायो दा बेनिखायनो बैफोरनिफ्राय बारगनोब्ला जोङो गय जानायखौबो खोब नोजोर होनानैसो जानो गोनां जागोन।
उम दा ओ धोरोमारि बिथिङाव माबोरै गय फोरखौ बाहायो
धोरोमारि बिथिङाव जोङो बेवहाय बाउनाय एबा इसोरनि मुङै बाउनाय महरै जोङो गयखौ बाहायनाय जायो बेवहाय गय जरा महरै बाहायो गथा थामहिनबा गयखौ गथायैनो जरासे बावउनाय आरो बिसि महरै बावउनाय ओ थामहिनबा दानखावनानै सैसे सैसे महरनि खालामनानै होनाय जायो।
औ माने बे दोरोङारि मोनसे खान्थि आरो ना गोदोनिफ्रायनो ओ जोंनि बर समाजाव बाहायबोजानाय मोनसे खान्थि नङा होमबा?
औ नोंगौ थारैनो बियो सैथो ओ खान्थि बायदि बेखौ बाहायनाय जायो
बेनि फ्राय जे गय जायोब्ला फाथै जादेरनांगौ होननानै बुङो बेवहाय माबाफोर साइनटिफिक माबाफोर ओ हाबनानै दं नामा रिजोनफोर
बेखौथ गोनोखोगिरिफ्रा नायबिजिरबा मोनगोन निसय बेवहाय माखासे रियेकसनफोरनि बाथ्रा थानो हागौ नाथाय जों सरासनस्रा बाबै नायोबा गय आरो फाथैखौ लोगोसेनो जायोबा गय गोजा जानानै जेरैबायदि गोब्रा जायो बे गोब्राया गैया जायो आरो फाथैजों गयजों जानायाव जोंहा साबसिनै मोनसे मोज जोबनाय एबा मोजां मोनसिननाय एबा गोथावसिन जानाय बे मोनसे थासारिया फैयो
अ आरो मोनसेबाव दा बे गय फाथै जानाय समाव मानो थाखाय सुनैखौ जाफादेरनाय जायो।
नोंगौ बे बाथ्राखौबो जोङो सिमान लानांगोन गय फाथैजों जानानैल जों मोजोमनाया जेसेबां मोनो सुनै जादेरोबा जोङो बेनिख्रुइ साबसिन मोजोमनाय एबा था जों मोनो थाङो आरो बेखौ जों मोनसे नोजोरजों नायोब्ला सुनै जादेरोबा बे गय आरो फाथैयाव थानाय बिजानुफोरा थैयो होननानै जों सुबुं माहारिया मिथियो बा गोनोखोगिरिफ्रा बुङो आरो समाजारि बिथिं महरै फोथायो दा बेनिखायनो सुनै गय फाथै मोनथाम मुवाजों लगायनानै जायोब्ला थावनाय आरो रैखाथिया बेयाव थायो होननानै जोङो मिथियो
दे जागोन दे नोंथां गोबां गोबां साबायखर थाबाय औ नोंथाङा ओ गय फाथै बाहायनायनि सोमोन्दै गोबां बुंलांबाय आं गोबां मिथिनो मोनब्लाय मोनबाय
औ गोजोनबाय गोजोननाय थाबाय दे